ओंना बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आंनो होनो हागोन नामा
औ होनो हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनियाव ओ बबे जायगाया माबायदि आरो जायगाया बेरायनानै जोङो गोसोखौ माबायदि मोनो बेनि बारै फंनैसो नोंथांनियावहाय दसे सम होनो हायोब्ला बुंलांनो थाखाय फोरमायनाय जाबाय
ओं दे अब्ला बिनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानबाय दा माने बुंनोसै आरो आङो आंथ' बांद्राय मानि जायाखौबो बेरायफेरनो मोनाखै आङो
औ
फ्राय मानि बेरायाखैनो होनजायो आरो ना
औ
माने सानजा थिं होनोबा ओरै ला फोथार आरो डिब्रुगर बिथिं आरो सोनाबथिं होनोब्ला ओरै रौता दिकियाजुलि बेफोरथिंखौ आङो एसेनै आरो अरुणाचलथिं एसे एनै थांनाय बेफोरनि बागै आङो आंनियाव मा मा मोनबोदों बेरायनानै बेफोरनि बागै आङो फंनैसो खिन्थालांनो सानदों आरो नोंथांनो
औ
दा अब्ला आङो ओरैजायहाय ओ डिब्रुगर इउनिभारसिटियावबो आङो थांनानै फैखांबाय बेयाव थांनानै आं आङो जोबोद माने मोजां मोनदों आरोना बेयाव माखास से माखासे मानसिफोरजों लोगो मोननानै माखासे गोबां माने गोदान-गोदान मानसिफोरजों लोगो मोनबाथ' गोबां गोदान-गोदान खोथा माखासे गोदान-गोदान माबा गियानफोर सोलोंनो हायोना। बेफोर बायदिनो दावबायनाय जोंबो माखासे गियानफोर जोङो मोननो हायो।
औ
बेफोरबायदिनो आङो बेयाव थांनानै जोबोद मोजां मोनबोदों माने बांद्रा बो माने एसेबां मानि आं सोंना नायाखै ओरैनो जास्ट मा होनो दसे समनो थांनानै फैनाय जादों बेयाव बांद्राय मानि खोथा फोरखौ माखासे मिथिजोबनो मोनाखै।
औ
फै आरो ओरै जाय हाय औ सोनाब थिंजाय थांनायाव आङो नुबोनो मोनदों रौथायाव हाय गोबां मा होनो बेयावथ' टाउनाबो जोबोद गिदिरानो नालाय। बेयावहाय माने गोबां स्कुल फोर, कलेज फोर गिदिर-गिदिर, मोजां-मोजां फेसिलिटिनि स्कुल कलेजफोर नुबोनो मोनदों आरो। बि बेफोर बे जायगा थिंजाय माने लामा थाबायनायनि फेसिलिटि जायगायाबो मोजां माने लामाफोरा बे जोंनि माने जोंनि थांनायावथ' माने मोजाङानो नुबो जोबदों आरो माने हानि हाब्रु हाला बेफोर बायदि माखासे जेंना फोर गैयै बायदि नुबोदों आरो माने। साब सि खोन आनो नुबोनो मोन्दों दावबायनानै माने गोसोखौ औ माने मोजां मोनबोदों आरो बेफोर बायदि नुनानै माने जोबोद मोजां मोजां फरायनो थाखायबो स्कुल फोर दङ गिदिर गिदिर आरो गोबां कलेज फोर दङ।
औ
आरो बिनि फ्रायथ' नोंथां नावनो फंनैसो सोंनो सानदों आं माने बे दावबायनायनि बागै नोंथाङानो
खोनायाखै नोंथां। ओ नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा खोनायाखै नामा? आं नियाव खोनानो हानाय जाफै याखै माने।
नोंथांनिखौ मोनासै।
दासो खोनादों।
औ दा खोनानो मोनबाय नों
औ नों नोंथाङा बुंफिननाय साय मा बुंदोंमोन?
आङो नोंथां नावसो सोंदों मोन आरो आङो बेयावनो इसिबां मानिबो आङो माने इसिबां मानि जायगा नुफेर खायाखै आं बेराय खा फेरखाया खैबो नालाय। नोंथां नावनो अबावबा अह बा दावबायनानै माबा मोनसे गियानफोर मोनबाय बायदोंबा आंनो नोंनि दावबायनानै मोनबोनाय माखासे गियानफोरखौ आंनो बुंथिनो थाखाय फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ आङो खावलायनाय जाबाय आरो
औ बुंनो थाङोब्ला आङो गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव बांसिनानो एसे आसामनि आन्दारावहायो बेरायनो मोनफ्रामनायानो जाबाय होननानै बुंजायो आरोखि ओ आरै बुंनो थाङोब्ला सोनाबखै सोनाबखैनिफ्राय बुंबोनोसै आङो ओ सोनाबखैहाय ओरैजाय क'क्राझार दङ बेयाव ओरै दसे समनि थाखाय थांनाय जादों बेवहाय माने जायगाफोरा जोबोद गिदिर आरो गारि मथर जोबोद खारथिंनाय लामाफोरा साब सिखोन जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओरैजाय ओ हस्पितेल आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि जोबनायखौ जोङो बेयाव हाय नुनो मोना आरोखि माने गोरों गोरा मानसिफोरानो बेवहाय फ्रायो ओ फ्रायनो गोरों गोरा मानसिफोरानो दंजोबो बांसिनानो बेयावहायबो जोङो गिदिर-गिदिर फरायसालि बा ओ ओ कलेजफोर जोङो नुनो मोनो बेयावहाय ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैजाय गुहाटि गुहाटियावबो जोङो थांनानै माने दसे समनि थाखाय ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनो मोननानै बेवहाय जोङो जायगा जायगायावनो माने जोबोद दाखोर आरो जायगा जायगायावनो साफा माने बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो गुहाट टि ओनसोलावहायो माने बेयाव सुबुं माहारिया जोबोद बुरजा जानायखायनो माने बिदि जायो खोमा आरो ओ बेयावह बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोबोद फराय गिदिर गिदिर फरायसालि मुंदांखा ओ कलेजफोर बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोननाय जायो बेयावहाय ओ आरो ओ जोबोद मोजां मोजां समायना रमायना बेरायनो थाखाय जायगा दङ बेफोरावहायो माखासे पार्कफोर दङ जेरै जोङो बेयावहाय बे नानै गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो नङा होनब्ला
औ औ
ओ बेनिफाय बुंनो थाङोब्ला रङिया रङियायावहायो जोबोद माने गिदिर जायगा बेबो ओ बेयावहायो जोङो नुनो मोनो बेयावहायो फ्रायानो दख'ना दखानिफोरा बेयावहायो बांसिन दख'नाखौ लायनो थाङो होननायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरोखि
औ औ
बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय माने रङिया बेफोरबायदि दि रङिया टाउनावहाय जोङो ओ गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिखौहायो खम समनि मोननाय होननाय खोनादों। ओ बेखौनो लायनानै जोङो ओ फानफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैहाय टंला होनो बेयावबो माने थांनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों माने जाय जायगाया बेयावनो बेयावबो बेरायग्रा दाब दाब जायगा दङ ओजों ओ माने ओ दैसा फोरबो दङ खाथिनो ओ जोबोद मोजां जायगा आरोखि बेवबो बारा गुसु गुसु गामि ओनसोलावहाय बार मोन्नानै जोङो मोजां मोनदों थांनो मोन्नानै ओ बेनिफ्राय बुंनो थां ब्ला आरो जोङो माजबात होनो बेयावहायबो ओ थां दों आरोखि। बेयावबो माने ओ जायगाफोरा जोबोद मोजाङानो गामि ओन सोलावहायो ओ थावउन-सहारावथ' बि दिनो मोन थिखायोआनो माबायदि जायो। बेनिफ्राय उदालगुरियावबो थांनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहायबो उदालगुरि होननानै बुङोब्लाथ' बयबो सिनाय जोबखायोआनो जोबोद मोजां जायगा होननानै। जोङो मोनथिनो मोनो। ओ बेवहायो बेरायग्रा जायगाफोराबो पार्कफोरबो मोजां मोजां दङ। ओ जोबोद मोजां साफा मोनो आरोखि बेयावहाय बेरायनो मोननानै। ओ
औ
जोङो ओरै फैबावनानै जोङो दि खिया जुलि होनो। बेयावबो दिखिया जुलि ओनसोलावबोथ' गोदो-गोदाय ओ माने हादानसो सिफायनानै थायोमोन होननाय खोनादों आरोखि। ओ गोदोहाय थांनो मोनदोंमोन माने बेफोरबायदिनो हाखौहाय गोजौ ओ हाग्रा बारि बेयावनो दङ बेहेरबारि जोङो जेराव नाबो हमनानै मोनजायो ओ आरो थासुमलि बेफोरबायदि गायनायखौ जोङो थांनानै नु हैैनो मोनदोंमोन आरोखि ओ। बेयावबो मोजां थानोलाय जाय गाया गुसुनो। ओ बिनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै ओ सारियालि होनो तेजपुर होनो बेवहायबो थांनानै माने जोबोद मोजां मोनदों थांनानै। ओ सारियालियावबो जों बुंनो थाङोब्ला ओ मोजां मोजां स्कुलफोर दङ फरायसालिफोर दङ आरो ओ। बेयावहाय बेरायनो थाखाय फिसा-फिसौ पार्क फोरबो दङ जोङो बुंनो थाङोब्ला बिसनाथ गाथ आरो बायदि बायदि। ओ पार्कफोर जोङो नुनो मोनबावो बेयावहाय माने जोबोद मोजां जाय गा आरो तेजपुर आरो बिस्नाथ सारियालि होननाय जायगायावबो। बेनिफ्राय ओ जों फैयै फैयै ओ मा होनो हेलेम होनो। बेयावहायबो जोङो माने एसे। गोजां बोथोर बारनानै जोङो मो मोजां मोजां समायना-रमायना बिबार मोननो मोनो बेयावहाय नङा होनब्ला? ओ बेयाव हायो बो बेरायनो मोन नानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। ओ बेरायनो मोनो ब्लाथ' जोङो ओरैनो खर'नि जा सिन्था दुखु-दाहा दङ बेफोरखौ बावगार जोबो नङा होनब्ला?
औ-औ नोंथां नोंगौ।
गाव गावनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो थाखायनो जोङो बेरायो जाय दाब दाब जायगायावहाय। बेरायनानै जोबोद गोसोखौ सान्थि मोनो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां ओं।
फ्राय जोङो फैबावनानै ओरै गफुर होनो गफुरावबो जोबोद मोजां मोजां जायगा ओंखारबाय होननानै खोनानो मोन्दों। ओरै बुंनो थाङोब्ला दनदिट। बेफोर गुपुरावबो माने खनकलथा फख्रि होनो दन्दि दल होनो बेवहायो माने दसे सम बिबार बिला बेफोरबायदि समायना रमायना नुथाइफोरखौ नुनानै गोसोआ हायो जोबोद मोज जां मोनबोदों बेयावबो थांनानै। ओ बिनिफ्राय ओरै बुंनो थाङोब्ला ओ ओइ सानजाखै ससे थांनानै आरोबाव जोङो लोखिमपुरखैहायो थांनो मोनो। ओरै अरुनाचल साइदावहायो ओ। ओ मोनसे जंगोल रिजर्ट होनो बेयावहाय गासैबो माने हाजो हाला दैमा दैसा गासिबो नुहरजोबनाय जायगा जोबोद थांनानै गोजोननाय मोनदों जानाय लोंनाय गासिबो सुबिदा दंजोबो बेयाव। बेरायनाय दुगैनाय लोबनाय। नोङो गरम बोथोरावबो थांनानै बेवहायो ओ मोजां मोजां जायगायावहायो जायगा दं आरोखि बेवहायबो। बेरायनो थाखाय। जोङो बेरायनो बेरायनानै जोबोद सान्थि मोनो बेवहाय थान्दा गुसु बार बारो जोबोद मोजां जायगाया बेफोरबायदि आरो। आरो ओरैजाय अरुणाच चलाव बुंनो थाङोबा ओरैजाय निरजलियावबो थांनो मोनबावनाय जादों